औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा फ्रि दोङो ना?
ओ बे समाव फ्रियानो ओ जेबोथ मावथवाखैनो
औ ओ नोंथां
नोंथाङा ओरैनो बे समाव मा मावगासिनो
औ आं दा ओरैनो दंथयो जिराय
आतसा आतसा सा नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायगोन नोंथाङा ओ नोंथांजों सावरायनो थाखाय आं ओ हाजासे टाइम होनो नाजागोन बारु
औ औ नोंथां आंङो आं आथिखालनि आबादनि सायाव सावरायनो सानदों
आदसा आदसा आदसा जागोन
औ उम
ओरैनो ओ ओ दे बुंनो हागोन दे
उम आबाद आबाद होनबाथ जों गासैबो मिथिखायो होमबा ना? आबाद होमबा जों ओ बायदि रोखोमनि आब आबाद दोङ जेरै माइ आबाद दोङ ओमफ्राय बेसर आब आबाद ओमफ्राय बिथि दोङो लाउ आबाद लाउ आबा आबाद बिथि दोङो।
मोजां दङो दे नोंथाङालाय कन कन्टि कन्टिनिउ खालामनो हागोन दे
औ। खोनादोंमोना नोंथाङा? औ हेलौ
खोनादों खोनादों।
औ औ नोंथां औ नोंथां। आबाद होनोबाथ' जोंनिया गोबां आबाद दोङो माइ आबाद बेसरनि आबाद लाउ आबाद बिथि दङो ओ थायसुमनि आबाद जिंखा आबाद थालिरनि आबाद आबाद बायदि रोखोमनि आबाद दोङो बिदिनो ओ जों माइनिनो सायाव सावरायनोसै आरो ना?
औ औ।
माइ आबादनि सायाव माइ माइ आबाद खालामनो थाखाय जों गिबियावनो नांगोन माइ माइखौ माइखौ माइखौ मोजाङैनो जोङो ओ माइ आबाद खालामनो थाखाय जोङो माइखौ माइलि नांगोन माइलि खालामनो थाखाय जोङो ओ मोजाङै बिदिनो माइखौ जावस्रोनानै बेखौ ओ सुनानै बेसेबां जखानि एबा बेसेबां बिगायाव बेसां नांगौ ओ बिघायाव से बिघायाव जेरै ओ फाल्ला नै माने दस केजि बिदि नांगो आरो ना। केजि ओ दस केजि नांगोबा बेखौ दस केजिखौ जों मोजाङै सुनानै उम बेखौ मोनसे ओ बस्था बस्थायाव सोनानै आरो ना बस्थायाव सोनानै जोङो बेखौ दैयाव साननैनि थाखाय सोमना दोननाय जायो आरो ना। साननैनि थाखाय सोमना दोननाय जायो। बे साननै सोमनायनि उनाव जोङो उम बेखौ थिखांनानै ओ गाजा गाजा बेरनो थाखाय बेखौ जोङो ओ न' सिङाव एबा जोंनि खामसालियाव बेखौ ओ मोजाङैनो ओ उम दिहुननानै मोजाङै दोनो जोङो दोननानै बेयाव लाइ लाइ खोबना दोननाय जायो आरो ना। बियो साननैनि उनाव मोजाङै गाजा बेरोबा बेखौ जोङो फोथाराव ओ फोनो थाखाय बेखौ दब्लायसे हा लानानै जोङो बेखौ उम गिबियावनो दै गैयाबा दै होग्रोनांगोन बिनि उनाव मोजाङैनो एवनानै बेखौ लाग्रोनांगोन बिनि उनाव जोङो सारो आरोना सारो सार- खांनायनि उनाव बेखौ उम रज'नो थाखाय एबा गोजौ जानो थाखाय जोङो ओ गायनो गायनो हानो हा बेखौ गायनो थाखाय जोंनो थामजिन नांगौ आरो ना। थामजि दिननि उनाव जोङो बेखौ उम गायनो हायो आरो ना। बेखौ गायनो थाखाय जोङो थामजि दिननि उनाव बेखौ फुयो फुनानै ओ गाव जखा गाव जखा बेखौ दोनो फुनानै खानानै बेखौ लानानानै थाङो बोथारसिम। फोथाराव गायनो थाखाय गिबियावनो फोथारखौ मोजां खननै एवग्रोना लायो खननै एवनानै बेखौ आलि आलि खोस्रायो आलि दानस्रायो गिबियावनो आलि दानस्रायो बिनि उनाव फालिहोयो जाहाथे बेयाव दैया थानो थाखाय फोथाराव दै थायोबा फोथाराव उम दै नांगौ जायो। दैया जाहाथे अखा हायोबा दैया थायो बे आबादा जाहाथे मोजां जायो। यो होननानै बेनि बेखौ आलिखौ खोनाय जायो। आलि खोनानै मोजाङै आलि होखाङोबा जोङो बेखौ गायनो थाखाय थामथि खेब एवनाय जायो आरोना थामथि खेबनि उनाव जोङो एवखांनानै बेखौ गायनाय जायो।
आङो बै समाव नोंथांनाव उम ओरैनो नोंसिनि जायगायाव बा नोंसिनि हालामाव माबायदि रोखोमनि माइखौ गायनाय जायो जेरैहाय ओ माने उम मा होनगोन बेखौहाय खासिया होननाय मोनसे ओ खान्थिजोंहाय माइखौ गायनाय जायो। माने बांसिन दानि जुगावहाय बे खान्थिखौ बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ नोंथाङा मिथिगोन नना मिथिया जेनेबा जावैनाय आदब
औ जावैनाय जावैनाय होनोब्ला
आरो बेजों लोगोसे ओ नेवसिया खोथिया दङ फ्रायानो सोरबा माने फैसानि आंखालाव बा सोरबा हाजिरा होनो हायाब्ला नेवसिया गायनाय जायो आरो ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे दंबावो माइखौ एखेबारे खनसे खननै माने दुब्लिखौहाय माने बेबायदि खेननैयाव फोमोननानै मा खालामो बिसोरो माने खोथियाखौनो माइ- माइखौ माने एखेबारे माने फोआबो आरोना बिसोरो फोनानै दोनखायो बेखौ- माने जेब्लासिम हा जागोन अब्लासिम माने बेखौ फुलाबो आरोना दा बेमोन बे मोनथाम आदबजों माइखौ गायनाय नुनो मोनो दा नोंथांनि न'खरावहाय नोंथां- नोंस्रा माबायदि माइखौहाय माबायदि गायनाय जायो।
औ नोंथां जोंनियाव बिदि आ जायखौ नोंथाङा दा दानि थामथि होननाय माइखौ जोंनियाव गोबां खमसै जोंनियाव बि- दिनो दाउथुब जायो दाउसिन दाउलाफोरा फैनानै गासैबो बेखौ आदार बानायो बिनिखायनो जोंनियाव दा बे बे आदबखौ जायखौ नोंथाङा बुंदोंमोन बेखौ आस्रा होनना बुङो आरो ना आस्रा फोनाय होनना बुङो बेखौ गोबाङानो खमसै आरो नुनो मोनला जोंनियाव जायखौ आदार दाउसिन दाउलाया आदार बानायो बेखौ फोनाय लोगो लोगोनो गासैबो जिब जुनार दाउसिन दाउलाफोरा फैनानै जाफैनानै बिसोरनि आदार खालामनायखाय बेखौ फोनायखौ बन्द' खालामबाय आस्रा- फोनायखौ आरो सेथियाव होनदों जावायना गायनाय जायखो होनो जोङो दुब्लि फोथारा जेराव दै बांसिनहाय दै जायो। जेरै दै लोमो दै लोमनानै खोथियाया सेवो बेखौ जोङो ओ जावायनाय होनो आरो ना गिबियावनो फुनानै बेखौ मोजाङैनो फुनानै दब्लाय से हायाव बेखौ खाथि खाथि गायजोबना दोनो आरो ना गायनानै खाथि खाथि थि गायना दोनो बे खौ जौनो होयो रानो होयो बिनि उनाव जेराव नोङो दै दै बुरजा जायो दै लोमो बे हायाव बेखौ गायनाय जायो आरोना बेखौ होनो जावायनाय
नंगौ
औ
ओरैनो नोंसिनि जायगायाव माबायदि मा मा आदबखौ बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो
जोंनियाव ओरैनो जावायनायबो गायो आरो ओरैनो दडाइरेक्बो गायनायखौ बांसिन नुङो बांसिनानो दानिया एसे दैया आगोलनिसाय एसे खम जाग्रा जाबाय नालाय बिनिखाय दा हा हा दैफोरमा दैमा गैला बिदि फोथारफोरा एसे आगोलनि जेरैबायदि आगोलनि दै आगोलनि बायदि दै जायोमोन बिदि जाला बिनिखायनो दानिया आरो गोबाङानो दानिया हालजों हालि मोसौ हालिजों आरो ना मोसौ हालिजों एवला डायरेक्ट टेक्टरजों एवो टेक्टरजोंनो बुरजा बुरजा होफायो यो बिदिनो ओ थाब थाबैनो मानसिफोरा गायो बिदि बेफोरबायदिनि थाखाय माने गोबाङानो खम जाबाय माने जावायनाय माइखौ गायला आरोना डाइरेक्टनो बिदिनो माइ खोथिया फोबाय बिनिफ्राय फुबाय बेनिफ्राय गायखायो बिदि आरो नोंथांमोननिफ्रायबो दालागैनो जावैनाय माइ गायो नामा
जोंथिंथ' बांसिनानो बेबायदि फ्रायानो हायानो माने माने जौसे जौखोन्दो माने जावैनानै गायनायखौ खुनु न मोनो आरोना दा माने माने दैयाबो एभेलेबल जायो नालाय आरो मालाबा समाव अखा हायोब्ला दैया माने फुल मालाबा जायो आरो बेनिखायनो माने जावैनानै गायनाय जायो आरो आरो जावैनानै गायोब्ला मा जायो माने माइया गोजौ गोजौ जायो आरो आबादा मोजां मोजां ज गोजौ जायो बिदांखौ मानि थैनायनि थैनायनि चान्स थाया आरो गोजौ जायो माइ बिदां आबो गोलाव जायो एरोबो औ
बेखौ माने दै जाबोलाबाबो माने थैनायनि सान्स थाङा आरो
थाङा आं थाङा नंगौ ओरैनो नोंस्रा मा मा माइ गायो ओरैनो
औ जोंहा दा बिदिनो गायो जेरै दाथ गोबां माइ ओंखारबाय ओ बिबि बिबि डाबल वान बिदिनो उम मासुरि उम मफाय खेरेथि आरो रन्जित उम ओमफाय गोबां ओंखारबाय बिनि मादावनो जोंहा गायो बिबिडाबल दा गायबाय थानाय आरो बिबि आरो ओ माइब्रा एसे आरो जो सा एसे
ओम
बेखिनि खौ गायो
जागोन दे होमबा दिनै ओ बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों ओ रायलायनानै सावरायलायनानै खोथा सावरायलायनानै
औ जागोन दे जागोन दे
गोजोन्थों